नोंथां ओ
खुलुमबाय औ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय
आ नोंथांनिसिमबो फिन गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथांनि फन खालामनायनि गाहाय जाहोना मामोन?
आङो नोंथांजों जोंनि बर' समाजावहाय जौखौ माबायदि बाहायोमोन आरो माबायदि दि जौनि सायाव जोंना फोथायनाय दंमोन बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां सम दङ'ब्ला फोरमायनो हागोन औ औ
थां सम दङ'
औ दे बिदिब्ला आं जागायलांनोसै
बिदिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो नामा औ नोंथां
औ औ अब्ला बुंलांनोसै आङो नोंथां दा जोंना बर' समाज जावहाय बर' हारिया जोंना औ औ जोंना बर' हारियाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जि जिउ खुंबोनाय लामायावहाय जोंना जौखौ जोबोद माने बाहायबोखायोमोन आरो दा जोंना गिबियावनो आं बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' समाजाहाय दा आथिखालाव माबायदि जिउ खुंगासिनो दं आरो गोदो जोंना माबायदि जिउ खुंदोंमोन बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलायनाय बा आलदा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबाङानो जोंना साख्रि बाख्रि मोनखां मोनो मोनो मावबोनो हमबाय सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव सोलोंथाइ बि बिथिङा मानो होनबा जोंना सुबुंफोरा गोबां जौ जौगाबोनो हमबाय नाथाय जोङो गोदोनि जोङो बर'नि जिउ खुंनायखौ नायनो थाङोब्लाथाय जोङो माने रोसि गोनांसिन होननानै बुंनो हायो आरो जायफोरखौनो जोङो सल'फोरावबो मिथियो जोंनि आबै आबौ नि खुगानिफ्रायबो मिथिनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाहाय जोबोद रंजा बाजानि गेजेरजोंहाय जोंना जिउखौ खुंबोयोमोन बर' सुबुंफोराहाय जायखौ जोङो दा एसे खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोंहा जानाय लोंनायनिबो जेबो आंखाल गैयामोन ओंखामनि दैनि ना बेदरनि नाफोरखौबो जोंना खाथि खालायाव थानाय बिलो फोरावनो दैमाफोरावनो सारनानै जोंना ओ लायोमोन जायोमोन आरो बेदरफोराथ' जोंना अमा दाउफोरा न'आवनो फिसिखायोमोन आरो मैगं मैगं थाइगंनिबो जेबो आंखाल गैयामोन बारिफोराव लामाफोराव जोंना खाबथिं बायबानो मोनोमोन दा बिदिनो जोंना जोबोद ग्रोम ग्रोम रायजो जाबोखायोमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंना मोनसे बर' हारियाव जोंना सोलिबोनाय मोनसे जि जौनि जिराद जाय खौ जोंना बर' हारिया ओ बे बर' हारियावहाय बे जौआहाय मा मोनसे जोबोद गोनांथार जायगा लानानै दंमोन आरो बे मा जोंना जौ लोंग्राफोरा बेखौहाय जोंना बर' हारियाव जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो बाहायोमोन होननानै बुंनो हायो आरो जेरैहाय जोंना ओ बांसिनानो जोंनाहाय मा बैसोगोरा एबा बोराय बुरिफोरासो बेखौ बाहायोमोन आरो गोदो गोदायहाय जेरै जोंना जौखौ हाबा खेराइ सावरि बादालि आलासि बुजायनाय अजामान दै सारनाय आरियाव जोंना जौखौ जिरादखौ बाहायोमोन आरो आरोबाव जोंना मोदाइ दावदाइ फुजिनाय समावबो बे जौखौ मोदायनि मुङैसो बावो ग्रोबावनाय जायोमोन आरो आरो बाथौ फुजानि समावबो जोंना बे जौखौ माने बाथौनि मुङैहाय। फुजायावहाय जोंना जौ बिदैखौ बावोमोन आरो। लोगोसेनो जोंना दंबावो जौगिसि जाय जौगिसियाहाय जोंनि बर'फोरनि जोबोद। माने मिलौ हाबलायनाय जोङो लोंग्रा खाजा होननानै बुंनो हायो लोंग्रा मुवा होननानै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला बर'फोराहाय जोङो फ्रायावनो जों नुयोमोन जे। ओ गाव न'खरफोरावहाय जोंना बे जौफोरखौहाय सङोमोन आरो नाथाय आथिखालनि बायदि जोंना बिदि ओ आबगारि लोंग्रा नङामोन जोंनाहाय सम लानानै समबो सम लानानै सम। लोंनायनि जोंना ओ सम फोर दंमोन जेरैहाय सान्दुं गोसाफोराव जोंना खामानि मावनानै मेङोब्ला। देहाफोरखौ गोजोन होनो थाखाय जोंना जौ बिदैखौ खुरैफा लोङोमोन। बिनि अनगायैबो जोंना बायदिसिना बेरामफोराव जौ बिदैखौ लोंनाय जायोमोन आरो। माने जोंनाहाय फोथायनाय दङ जे खायसे बेराम फोरा बे जोंनि लोंनायजों खारस्रायो होननानै जेरैहाय जोंना देहायाव साख्रुब सुख्रुब मोनोब्लाबो लोङोमोन आरो खि खसा जायोब्ला लोगोसेनो सान्दुं नांनाय आरि बेराम जायोब्लाथाय बे जौ बिदैफोरखौ लोङोमोन आरो आरो खिलाय गोबालाय बायदि थैयां थैयां खैफोदाव गोग्लैबाबो बर'फोराहाय माने बेफोरो हामस्रायो बा खारस्रायो होननानै जौ बिदैखौ लोङोमोन आरो लोगोसेनो आरो दंबावो जोंना माइरंजों बानायनाय जुमाय बेबो जोंना जोबोद गोनांथार माने जायगा लाबोदों जेरैहाय जोंना फुजा बावनाय बेराम जब्राफोराव जुमाय एबा जौ नङाब्लानो जाखाया आरो जायखौ जोंना बाहायबोबायानो थाखायो आरो आथिखालावबो जों गोबां जायगा जायगा बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसेनो जोंना हासो हालेवग्रा मोसौफोराबो लोरबां जालाङोब्ला एमाव देनानै जाहैब्लालायनो राखाङो होननानै बे बर' हारिनि सुबुंफोरा बे फोथायनाय खौ लानानै मोसौआ लोरबां जायोब्ला बेफोरबायदि जाहोयोमोन आरो आरो बर'फोरनि माइब्रानि जौआआबो जोंना जोबोद माने लुबैथि मुवा जाय जोंनाहाय बैसागु आरो खेराइ फोरबोफोराव जोंना माइब्रानि जुमायसो संखायोमोन आरो आरो बेफोर बायदि जोंना लोङैजों लोंनायनि गेजेरजोंसो गाजा गोमजायैहाय मोसानाय रोजाबनायनि जोंना बायदि फोरबोफोरखौ जोंना खुंबोयोमोन आरो आरो बेनिजों लोगोसेनो जोंना दङ जेनेबा आलासि मान होनायफोरावबो बे आलासि मान होनोनायफोरावबो मा जौ बिदै लोंहोनानैसो जोंना मोजां मोननाय एबा मान होनानै माइन होनायखौ माने दिन्थियोमोन आरो लोगोसेनो माइब्रानि जौ बिदैखौो जोंना बिनिफ्रायनो जों मिथियो जे माइब्रानि जौ बिदैया माने माबायदि जोंना समाजाव जायगा लाबोदों जेरावहाय जोंना आलासि मान होनायावबो जौ बिदै होनानै जोंना मान खालामो जौ बिदै लोंहोयो फुजा खेराइ बायदि फोरबोफोरावबो जोंना जौखौ बाउग्रोलायो अब्ला बेहाय जोंना माबायदि जौ खौ जोंना लोंग्रा मुवाजों लोगोसे गोथार मुवा हिसाबैबो जोंना बाहायबोदोंमोन आरो बेखौ जोङो बेफोरनिफ्रायनो मिथिनो मोनो। दा नाथाय आथिखालाव गोबां बेफोरखौ मा जौखौहाय माबायदि बाहायनांगौ बेफोरनि जेबो माबा बाहायनांगौनि जेबो माबा गैला जेरावहाय सुबुंफोरा जानला मोनला बाहायो जानला मोनला लोंनानै गावखौ सामलायनो हायियावहाय गोबां न'खरफोरावबो गाज्रि। नांजलाय खमलाय खालामो बा समाजावबो गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा
औ नोंथां नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय सुबुंनि जोंहा बे जौवा सुबुङाव बर'फोरजों माबायदि लोब्बा दंमोन दा आंबो नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंहा बर' हारिनि माखासे जेंनाफोर बे जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै नोंथां बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायनो होननानै सानदोंमोन आरो बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा बर बर' हारिया जोबोद जौगादों फारसे थिं नाथाय जौगादोंब्लाबो गामि हारिथिं गामि ओनसोलाव दासिमबो जौगायाखै होननानै बुंजागोन आरो नोंथां
बेबायदिनो जोंहा बर' सुबुंफोरा थामजि एबा ब्रैजि जौखोन्दोनि गेजेराव मोजाङैनो जौगाबाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हाबाय नाथाय दासिमबो गामि ओनसोलफोराव गोजौ सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंथां बिनि थाखायनो माखासे जोंहा बर' समाजाव माखासे जेंना फोर सोलिगासिनो दङ एबा जेंना नुजागासिनो दङ आरो नोंथां बेफोरखौ आङो नोंथांनो फारियै फोरमायलां नोसै आ माखासे गिबि जेंनायानो जाबाय जोंहा दासिमबो खोमसि फोथायनाया जोंनि गामि ओनसोलाव दङ आरो नोंथां खोमसि फरायनायखौ दासिमबो जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो बेबायदि खोमसि फोथायनाया जाहैबाय जोंहा माने आ बेबायदिनो माब्लाबा लोम माब्लाबा जोंहा लोमजायोब्ला साजायोब्ला आथिं आखाइ बायोब्ला जिबौ अरोब्ला जोंहा मा डक्टरनाव थाङा लासिनो एबा देहा फाहामसालियाव थाङा लासिनो बिसोरो मा गामिनि अजाफोरनावसो थांलाबायो आरो नोंथां बेबायदिनो गामिनि अजाफोरनाव थांनानै मा जाहैयो आ दै जारिनाय लाबोयो बेनि उनावहाय खासिनि आरिसो गानफैलाबायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना देहाया गाज्रिनि फ्राय गारजिसिन जालांनानै थैलांनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा लोमजानायफ्रा बारासिन जाब्लासो जोंहा डक्टरफोरनाव लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आ बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा मिथिखागौ सोलोंथाइ गोनां हिसाबै बे गामिनि अजाफ्रा बे जोंनि हारा डाक्टार बायनाय खौ हारा बायनायफोरखौ बोरै मिथिनो बिसोरनाव जेबो जन्थ्रआनो गैया बै बुस्थुखौ दासिमबो जोङो गामिनि ओनसोलाव आ सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन दों आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा दायना फोथायनाय जोंहा दासिमबो माखासे लोमजायोब्ला साजायोब्ला दायना रायदों होननानै दासिमबो फोथायो आरो डक्टरफोरनाव फैनो नागारै आ उदै सादोंब्लाबो दायना रायदों बुङो आ जोंहा डक्टरजों जेबो सोमोन्दोखौनो लाखिनायखौ खम नुनो मोनो आरो नोंथां आरोबाव जोंहा दंबावो जौ जुवा लोंनानै गफबनानै थानाय ओ जोंहाथ जौआ जोंनि मोनसे दोरोङारि लोंनायखौनो बुंजागोन आरो नोंथां बेखौ जोंहा बर' समाजाव आलासि सिबिनो थाखाय होनाय जायो आरो नाथाय जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा नांगौनि बारा जौ लोंनानै गोग्लैसोनानै थानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां फुं जाबानो जौ लोङो खामानि दामानियाव थाङा आ गावनि न'खर संसारा माबायदि जादों बेफोरखौ थाल लाया एबा उसिद लाया नोंथां बेबायदिनो जौ लोंनानै गोग्लैसोनानै थायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव गामियाव थानाय गथ' गथ'फ्राबो सोलोंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आ बे बायदिनो सोलोंथाइनि फारसे बारा गोसो होआखै आरो जौफोरजोंसो सोमोन्दो लाखिनायखौ बांसिन नुदों आरो नोंथां जोंहा जौ लोंनाया बुंनो थाङोब्लाथ देहानि थाखाय मोजांसो जोंहा लिमिटनि लोङोब्ला नाथाय नांगौनि बारा जौ लोंनायासो जोंनि देहाखौ मा खालामो गाज्रि खालामो आरो नोंथाङा बेजोंनो जोंहा इयुन जोलैफ्राबो गाज्रि जालांनो हमफायो आरो नों थां बेनि उनाव दंबावो जोंहा जुवा गेलेनाय जोंहा जेसेबांखि फुजा मेला जाया मानो जोंहा नांगौनि बारा जुवा गेलेबाय थायो आरो नोंथां बेबायदिनो जुुवा गेलेनायजों मोनसे न'खरा सिलिंखार जालांङो बेबायदिनो जोंहा जुवा गेलेनानै लाब खालामनो होननानै गेलेनाय जायो नाथाय जोंहा लखसान जानानै जोंहा मा गावनि न' बां हा हुफोरखौसो फाननो गोनां जायो आरो नोंथां
बेनि उनाव जोंहा बर' सुबुंफोरा एबा बर' हारिफोरा गामियाव थानाय एबा गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा आबादनि सायाव सोनारनानै बिसोरो गावनि जिउफोरखौ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बांसिन सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरा दासिमबो गोदान मुगाजों बाहायजानाय ट्रेक्टर बायदिफोरखौ बाहायनाय जाया आरो बिसोरो खालि मोसौजोंनो हालौवो आरो नांगोलफोरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव नाव जोबोद गोबां बिबांनि सम फुरथि जायो आरो नोंथां नाथाय दानि जुगनि गोनोखो जुगाव बिसोरो दासिमबो ट्रेक्टर मेसिन पावार टिलार बायदि रोखोमनि आइजेंफोरखौ बाहायनायखौ नुवाखै आरो नोंथां बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि फिथाइ मोनो आरो नोंथां आ नांगौनि बारा फिथाइ मोनो बेनि उनावहाय जोंहा दासिमबो गामि ओनसोलाव मोजांङै सोलोंथाइ लायाखै एबा सौहैयाखै बेखौ बुंजागोन आरो नोंथां गामि गामि एल पि स्कुलफोर दंब्लाबो दासिमबो नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैया आरो नोंथां जायनि जाहोनाव गथ'फ्रा आबुं सोलोंथाइ मोनाखै बेखौ बुंजागोन बेनि उनावहाय बिसोरो जेब्ला सोलोंथाइ मोना जायो आबुङै अब्ला बिसोरो थाब थाबनो लेखा फरायनायखौ गारो आरो बिसोरो आबाद मावनायाव गोसो होनानै बिसोरो उन्दै समावनो जुलि लानानै गावसोरनि जिउखौ खुंनो नागिरो आरो नोंथां बेबायदिनो जिउ खुंनाय समाव बिसोरो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों गावसोरनि जिउखौ बारहोनांगौ जायो गाव रोंगौथि गैयैनि जाहोनाव सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव